औ।
औ अब्ला जों दायो दैज्लां आरो मेसें बोथोरनि ओ मैगं थाइगंनि बागै एसे रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन।
अब्ला जों गिबियावनो दा दाथ' जेनेबा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लांनि मैगं थाइगंफोरखौ जेनेबा सोंसैलाय जेनबा बर हारिखौ लानानै जोंनिआ बर' हारिनि गेजेराव जेनेबा गोबां सुबङानो जेनेबा साख्रि आवला सुबुंखौ खम बिबांनि नुनो मोननाय जायो। जेन आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो मैगं थाइगं गायनानै ओ बाजारफोराव फाननायनि गेजेरजों बे न'खर दैदेन लांनायखौ जोंनि बर'नि गेजेराव बांसिन नुनो मोननायखौ आथिखलााव जों नुबाय थादों। अब्ला नों अब्ला नों थाङा आ आ दैज्लां बोथोरनि एसे मैगंफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होदो मा मा मैगं गायनाय जायो?
बोथोराव जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो ओ जोगोनार
औ औ।
बिदिनो खुमब्रा बाय ओ बा खुन्द्रि नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बुङोथाय जों खुन
औ खुन्द्रिखौनो होनो खुन्द्रिना खुन्दलि बिदि होनो
आरो दंबावो गुबुन
औ मैथाखौबो गायनाय नुनो मोनो। ना मैथा औ औ नोंथाङा अब्ला मैथा जोंना मैथाखौ माजों जानाया जायोबा जेनेबा मैथानि थावनिया बांसिनोबा थावो औ बेनि सोमोन्दै
मैथाखौ बांसिन नाजों जानाय जायो। ना होनानै नाखौ एवफ्रामनानै लानानै
औ
मैथाखौ ग्लब ग्लब गोदौनायाव होनानै संनाय जायो आरो
औ औ बेनि उनाव नोंथांमोना लेस्राफोरखौ लेस्रा लेस्रा खुमब्रा बायदि बिथिंनि जोंनि दैज्लां बोथोर समाव गा ओरैनोथ' दैज्लां समाव गाहायै ओ जोंनिया मैगंबा आबादफोरा जेनेबा माइ आबादखौनो जेनेबा गाहायै मावनाय जायो दैज्लाङावनो ओ ओ माइ आबाद मावनायनि सायाव जेनेबा खोथिया फोनायनि सोमोन्दै ओ फोरमायनो सानदोंमोन आं
थागोन ओरै जोंनि ओनसोलाव दाबो माइ आबाद बा बेफोरखौ मावनाय मावनो जागायजेनबायानो ओ खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो ओ माइदिलि खौ जावनानै लानांगौ। जिखिनि नांगौ बेखिनि
औ
बे माइदलि जावनायख खौ ओम फाथोनि बस्था बेयाव सोनानै बे दैयाव सोमनानै दोनो साननै बा सानथाम बेदि बेनि उनाव बेखौ बोरियाव बोखाङो साननै सानथामनि उनाव बोरियाव बोखांनानै ओ मोनसे माबा मोनसे थालिरनि बिलाइ बा बिफ फोराव ओं गुवारै मोजाङै बनानै दोनो आरो बेनि बेखौ गाजा बेरनायखौ गाजा बेरो बेनि उनाव बे माइदलिया बेनि उनाव खोथिया फोनो थाखायथ' ओ दुब्लिखौ हालेवनांगौ जायोना हालेवनायाव थेक्टर बा मोखसौ बेजों हालेवनाय जायो दानिया बांसिनानोे थेक थरजों हालेवनाय जायो आरो
औ औ
थेक्टरजों हालेवखांनानै मै होयो मै होखांनानै थामजिसो मिनिट बिदि दोननानै उम माइदलिखौ फोनाय जायो आरो बेनि उनाव माइदलि फोनायखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ जायो
औ
स बेखौ माससोम ओ दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे बिदि दोनना ओ खोनानै दोनखांनानै फुनाय जायो बेखौ खोथिया होनो आरो खोथिया फुनानै ओ बेखौ मुथा खानाय जायो ओ औवानि दुरुं बा औवानि खाथिजों बेनि उनाव दुब्लिखौ मोदजाङै हालेवनानै बा खारायनानै लानानै हा माइ गायनाय जायो आरो माइ गायखांनानैबो आरो बेखौ जोथोन लाबाय थानांगौ बा आरो माइ गायखांनानै सा मास मोनथाम बा मोननै बिदिनि उनावनो फिथाइ ओंखारो बेखौ हानो हायो आरो बोला
अब्ला ओ
अब्ला माइ गायनायाव नोंथाङा दैनि दैनि गोनांथिखौ मा होननानै बुंङो दै नङाब्ला माइया माइ आबादनि ओ थासारिया माबायदि जागोन होनना नै नोंथाङा सानो दैनि आंखालाव
दै नङाब्ला माइआ माइया रानस्राव जालांजोबो हाफोरा गावस्रानानै माइयाबो रानस्रबलांजोबो आरो गो गोजा गोजा जाथि जाथि जाजोबलाङो।
अ अब्ला दैनि आंखालाव माइ माइनि आबाद दा मोजां जाया होना नोंथाङा सा सानो आरो ना औ अब्ला ओ आथिखालाव आथिखाल आरो गोदोनि समाव ओ हालेवनायनि बिथिङाव माबाफोर सोलायनायखौ नोंथाङा नुयोना?
औ गोदोनि समाव बांसिन मोसौजों हालेवनाय जायोमोन ट्रेक्टर नुनो मोनामोन दाना ट्रेक्टरफोरजोंनो हालेवनाय जायो
जोंनि बर' समाज जोंनि बर' समाजाव माइ आबाद मावनानै न'खर ओ न'खर दैदेनबोनायखौ नोंथाङा ओ सानोना जेनेबा माइ आबाद मावनायनि गेजेरजों न'खर दैदेनबोनो हानायखौ नोंथाङा नुबोदोंना? जोंनि बर' समाजनि गेजेराव
नुयो खायफाखौ माइजोंनो माइ आबाद मावनानैनो न'खरखौ दैदेनलाङो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो माइ आबादखौ मावो ना?
जोंनि ओनसोलनि माइ आबाद मावनायनि एसे बा एसे आं फोरमायलांनि अब्ला ओ थिग बेबायदि जोंनियाव बेबायदिनो ओ बैसाग बैसाग दानसोआव जेनेबा गिबि खोथिया फोजेननो लानायखौ जोंनि ओनसोलफ्राव नुनो मोनो। जायो।
औ।
दा बे खोथिया फोननो थाखाय जोंनो ओ गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि जाथारो जोबब्ला मा मायखौ नों आबाद मावनो बेसेन नाङा। जोंनावथ' गोबां रोखोमनि म
औ नंगौ।
माइब्रा गोबां रोखोमनि माइनि नामफोर दङ आं मोजां बुंजोबनो माइजलिखौ ओ खोथियासिम महर सोलायनो थाखाय गिबियावनो जों माइज्लि खौ ओ सोमना दोनग्रोनाय जायो। सोमनानै साननैबा सानसे बिदि खायसे साननै खायसे सान साननै सोमनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बिनि उनाव ब ओ दैनिफ्राय बोखांनानै दैखौ सर'नो थाखाय एबा एसे सम दोननाय जायो बेनि उनाव ओ माबायाव बा जायगायाव लखबनायनि गेजेरजों बेयाव ओ मा थास' बिलाइ एबा बायदि रोखोमनि माबाजों खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे गरम जानानै गाजा बेरखाङो। बेनि उनावहाय जा जायगायाव खोथिया फुगोन खोथिया थलि थागोन बे जायगाखौ गिबियावनो हालेवनायनि गेजेरजों दुब्लिखौ खोथिया थिलिखौ फोमोननानै लाग्रोनाय जायो। बेनि बेनि उनावहाय खोथियाखौ खोथियाखौ न'खरनि जा एबा न'खरनि सोद्रोमाफ्रा थांनानै खोथिया खुबैहैनायखौ जों जोंनि ओनसोलाव सिगांनिफ्रायनो मोनबाय थादों।
औ।
बेनि उनाव खोथियाखो गायनायनि उनाव ओमफ्राय बिनि खोथियाखौ सोरबाया से दान बा से खावसे दाननि गेजेर खोथियाखौ फुनाय जायो आरो बेखौ माइ माइ फोथार बा दुब्लि फोथाराव गायनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनायखौ जों नुबोबाय थादों। बेनि उनाव बेनि उनाव फाय माइ गायनाय ओ गायनाय फारिया थांनायनि उनाव बेखौ जों थाम दाननि गेजेर बा थाम दाननि गेजेर थाम खावसे दाननि गेजेराव जों माखासे दैनि जोथोन लानो गोनां जायो हाग्रा हंग्रानि जोथोन लानो गोनां जायो बेबायदि जोथोन लानायनि उनाव जोङो थाम दानसोनि उनाव बे माइआ बिबार बा फिथाइ लानायनि महर लानायखौ जों नुनो मोनो। बिनि उनाव हायो जेब्ला माइआ ओ ओ मोनगोन बा हाजानाय महराव फैगोन अब्ला बेखौ ओ जोङो गामिनि बा ओनसोलनि हाग्रा खामला बा हाजिरा हानाय। लानायखौ जों जोंनि ओनसोलाव नुबाय थादों बेबायदिनो हाखांनायनि नफारसे माइ खौ जोङो बावखानि गगेजेरजों हानानै रोगानानै न'सिम लांनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय ओ आथिखालनि गोनोखोआरि जे ओ मेसिनजों जानाय ट्रेक्टरजों जों ओ माइ नानाय बा मारा होनायखौ जों नुबाय थादो आरोना।
औ नंगौ।
प्रसेसनो जोंनि माइ आबादखौ ओ फिथाइ मोनजासिम मावलांनायखौ जों जोंनि ओनसोलफ्राव नुबाय थादों आरो।
नंगौ जोंनि ओनसोलावबो थिग बिदिनो एखेयैनो माइ आबाद मावनाय जायो आरो।
औ। ओरैनो ओ आबाद मावनायनि गेजेरजों माइ आबादनि गेजेरजों अ'। माइ आबादनि गेजेरजों न'खराव गोनांथि जानाय समाव माइखौ फाननायनि गेजेरजों न'खरनि माखासे जेंनाफोरखौ सुफुंलानायखौ सुफुंजानायखौ जों जोंनि बर' समाजनि गेजेराव नुबोबाय थादों।
औ- औ-।
नोंथांनि ओनसोलाव ओ आथिखालाव मा मा माइ मावनायखौ आबाद मावनायखौ मा मा मा माइनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बांसिनै।
औ बा जोंनाव बंग बन्दु, रन्जित, निरन्जन बा माइब्राफोरखौबो गायो जोसा आरो दाना गोदान गोदान मुंनि माइ ओंखारदों जेरै ओ सतुर पसुतरूर बिदि आरो दंबावो गुबुन जन बास स्मुथि बेफोरबो दोङो बेफोरखौबो मावनाय जायो आरो
अब्ला जों दायो जोंनि फावलायनायखौखिनियावनो फोजोबथ' नोसै नामा?
औे।